हेलौ थां खोनानो मोन्दों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांजों आङो मोनसे जे ओ सरासनस्रा बिदिनो आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिनो आङो नोंथांजोंहाय जोंनि दोरोङारि बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआव जा आथिखालनि मुगायाव नुनाय गोदोनि जा बैसागु फोरबो फालिनाय बैफोर नुनायनि सायाव एसे सोलायनायखौ नु दों बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन। मानो होनब्ला ओ ओ आं मोनथियै माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। उम बिनिखायनो आ बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय लो नोंथांनिसिम।
नंगौ नोंथां आ आंबो नोंथांनिफ्राय जा आं आ हायै बै हायै बाथ्राफोरखौ सोलायनाय जा नुथाय बो बै नुथायफोरखौ नोंथांनिफ्राय माखासे मोनगोन होननानै आंबो आसा खालायबाय नों थां। ओ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ नोंथां जागायजागोन।
जिहेथु जोंना बैसागु फोरबो बै बैसागु फोरबोआ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानै जा खुंबोबाय थादों बोथोरजों सोमोन्दो थानानै आथिखालावबो बियो खुंबाय थानाय नुदों। नाथाय जोङो जा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बैफोर खान्थिफोर बैफोर खान्थिफोरा लासै लासैयै सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आथिखालनि मुगायाव। मानोना जेरैहाय हमनानै लानो मोसौ बैसागु। मोसौ बैसा जा सुबुंफोरा बैसागु ओ माखासे फालिहैयो बैफोर फालिनायावहाय जोङो माखासे फ्राय गामियावनो एबा फ्राय जायगायावनो जों मोसौ बैसागु फालिनाय नुनो मोननाय थांला। आ मानोना आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ बांसिन हालौनाय जा हालौनाय, बैफोर हालौनाया गोनोखोआरि मुगानिफ्राय फैनाय ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरजों हालेवो। गोदोनि मुगायावथ मोसौजोंनो हालौनाय जायोमोनना नोंथां।
ओं ओं ओं।
नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय ट्रेक्टर बायसिनाजों हालौवनायनि गेजेरजोंनो मोसौफ्रा खमायलांदों। बैफोर खमायलां लांनायनि गेजावनो आ जोंनि मोसौफ्रा मोसौ बैसागुआवहाय फालिनायाव जों बारा नुबांनो मोनला आरो एसे सोलायलांनाय एबा गोमालां नायखौ जों नुनो मोनदों
ओं ओं
बिदिनो जिहेथु जोंना बरफ्रा आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे हारि एबा फोलेरा बुंनांगोन जोङो आबादनि सायावनो सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंबोदों बिदिनो बुंनो थांबावोब्ला जोङो रंजानाय जा रंजानायाव जोङो बाहायो खाम जि सिफुं जथा जाबस्रिं थरखा बैफोर दामजुफोराबो दामनानै जोङो खु खुगा मेथाइ गोदो खनोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोर दामजुफोरखौनो ज्राब गारनानै खुगा मेथाइ खना लासिनो रंजानायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो।
औ औ।
मानोना बैफोरनि गोहोमानो जादों जोंनावहाय जा गोनोखोआरिनि मुगा मुगायावहाय जोंनाव माखासे साउन्ड बक्स फैनाय मबाइलजों दामनानै जोङो रंजानो हानाय बैफोरनि गेजेरजोंनो माखासे बैफोर जों दामनो गोरों सुबुंफोर दंमोन बैफोरबो दामालासे दामनो रोङै बायदि सोलोंनो गोसो गैयै। जानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो आथिखालनि मुगायाव। जोङो बांसिन बुंनो थाङोब्ला जौस्रां जौस्रांनि गेजेरजों जोङो रंजानाय बै बेफोर रंजानायखौ जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों। अब्लाबो बर'आ गाव गावनि बै बैसागु रंजानाय बैफोरखौ गाराखै होननानै आं सानो आरो। नोंथांनि बायदिब्ला सोलायनायनि बागै एसे बिथांनि जोंहाय माबायदि सोलायदों बिनि बागै एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन औ हागोन नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङादि बुंबाय मोसौ मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ बैसागु नोंथांमोननि जायगायावहाय नुनो मोनला होननानै नाथाय बे मोसौ मोसौ बैसागु एबा मोसौ थुखैनायखौ जोंनि जायगायावहाय नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो सोलायनाय होनोब्लाथ' गोदो गोदाय बैसागुखौ स्नि सानहालागै खुङोमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। नाथाय आथिखालाव बेखौ मानसि बैसागुनिफ्राय लानानै बैसागुनि से से अक्ट'निफ्राय लानानै थाम अक्ट' बेफोरबायदिसिमल' खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि बैसागुनि गिबि सानावहाय बाथौहाय आर'ज खालामनाय जायो। बेबायदिनो बैसागुनि नैथि सानावहाय उम गामिनि न'खर न'खर बायदियाव मागिना मोसानानै माइरं बायदि फैसा मागिनाय जायो। बेबायदिनो नै थारिखावथ' जोबा नालाय बेबायदिनो थाम थारिखावबो बेखौ मोसानानै मागिफिननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेबायदिनो ओ बर'फोरनि गामि गामि आथिखालाव नुनो मोननाय जायो जि जौस्रां लुना लुनानै बायदि रंजा रंजा बाजा खालामनायखौ जेरैबायदि जेरैबायदि बेखौ जेरैबायदि जोंनिखौनो बुंनोसै जोंनिाहाय बेबायदिनो ओ बैसाग दाननि स्नि अ ओ स्नि खालार खालि बेखौ खालामनाय जायो गामियावहाय बेबायदिनो उम खालामनानै बेहाय गथ' गथ'फोरनि गेलेनाय बोराय बुरैफोरनि खार ओ खारनाय। गथ'फोरनि गोजौ बारनाय।
औ औ नोंथां औ।
आरो बाल्थिं बुनाय एबा जिदौ बुनाय बेफोरबायदिखौ ओ नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो बेफोरजों लो ओ बेफोरजों लोगोसे बैसागु रंजानायावहाय जोंनि गामियावहाय खाम सिफुं थरखा बायदिखौनो लानानै बैसागु रंजाग्राफ्रा मेथाइ खनै खनै रंजानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेखौनो खाथि खाथि गामि ओनसोलफोरावहाय गोबां सोलायबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों जेरैबायदि गोनोखो गोनोखो मुगानि दामग्रा दामजुफोर बायदि मबाइल बायदि बक्स बायदि बाहायनानै दामनायखौ दामनानै रंजा बाजा खालामनानै बैसागु बोथोराव मागिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। उम बेबायदिनो। ओ बेबायदिनो बर'फोरनि बैसागुआव गोबां सोलायबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांमोननिसो ओ बैसागु रंजानायावहाय सोलायनाय आरो जोंनि ओनसोल बायदि जायगाफोराव सोलायनाय। ओ गोबां गोरोबदों होननानै आं मोनथिनो मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै नोंथां
नंगौ नोंथां ओ गोरोबदोंल' नङा बिराद जोंनिजों न जों एसे फारागखौबो नुहुदों माने नोंसोरनियाव नोंथांमोननियावहाय एसे गोदोनि जा नेम खान्थि दं बेफोरखौ लाखिनाय खौ नुनो मोन्दों नाथाय जोंनियाव बेफोर नेयम खान्थिफ्रा। आथिखालाव लासै लासै गोमालांदों आरो बैफोर जा दाम जु दामनो रोङै आरो गावसिनि माखासे ओ फालिलाङै। माखासे जा नेम खान्थिफोर बिनि गेजेरजों गोमालांदों आ बैसागु रं जानायाव जा बे दामनाय देनायनिजोंल' सोलायाखै बे नङा। गाननाय जोमनायनि गेजेरजों माखासे सोलायनायखौ जों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै ओ बुंनो हायो जेरै जोङो बर'फोरनि गोदो गोदाय जों मिथिंगानिफ्राय लानानै माखासे गावसिनि आखाइजोंनो जा दानाय लुनाय दायोमोन बैफोरनि गेजेरजों जोङो गाननानै बैसागु बोथोरखौ रंजायोमोन। एबा गोदान बोसोरखौ बरायोमोन होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जेरै जोङो बुंनो हागोन जेरै गाननायखौथ' जोङो मोननै बाहागोआव मोननो हायो। होवाफोरनि गाननाय आरो हिजावफोरनि गाननाय।
बेबायदिनो हौवाफोरनि गान्नायाव जोङो बुंनो हागोन आथिखालावहाय फावख्रि जा बै फावख्रिखौ जोङो। ओ खर'आव खानायखौ नुनो मोनोमोन गोदोनि मुगायावहाय। बिदिनो खानायखौ रंजा नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बेफोरबायदि खानायखौ रंजानायखौ नुनो मोनला मानोना जेब्ला जोङो मोसागोन अब्ला मोसानाय टाइमावल' जोङो आर'नाइ खर'आव फावख्रि खानानै मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो सरासनस्रा बि बिदिनो गामियाव मोसानायावहाय जोङो बैफोर खायालासेनो मोसानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
उम।
जोंनि गामियावल' नङा गोबां गामियावनो आङो नुनो मोनदों बेफोरबायदि ओ फावख्रि खायालासिनो मोसानाय बिदिनो हौवाफोरनि गाननाय। जा गाननाय आर'नाइनि। कट बेनि गेजेरजोंबो जोङो माखासेखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि मुगाव जोङो मुगायाव जोङो माखासे दख'नाजों बानायनाय बैफोर जा फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब दावथु गद' बेफोरबायदि आगरनि दख'ना जों बानायनाय गस्लाखौ गाननानै जोङो माखासे रंजानायखौ खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां नुनो मोनाखैब्लाबो। बिदिनो हिनजावफोरनि गाननायावथ' गोबां सोलायनायखौनो बुंजानांगोन नोंथां बिदिनो जेरै गोदो हिनजावफ्रा जा देलायनायाव बाहाय मिथिंगानिफ्राय मुङा जेरै मेगनाव फुननो थाखाय बिसोरो बाथियाव हांगारहांनानै गावसिनि मेगनाव फुनोमोन बिदिनो गुस्थियाव गाबगानो थाखाय गय फाथै जानानै बिसोरो गाब फुनोमोन बिदिनो आथिखालनि मुगायाव बेफोरनि अनगायै जोङो। देलायनायावहाय
औ औ
मेकआप बायदिसिना हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय बिबार बेफोरबायदिखौसो गाननायखौ खौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि मुगायावहाय जोङो जा दावा बिबार बैबो दावा बिबार आबैलो बेफोरखौहाय जोङो लानानै मोानायखौ नुनो मोनोमोन आरो खर'आवहाय खाथ्रि बिबार थेबनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरखौ खौ नुनो मोनला ओ बिदिनो जोंनि गेजेराव दख'ना गाननायफ्राबो माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनदों
औ
सोलायनाय बुङोब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय जोङो माखासे मिसिनारिफोर दानाय बैफोर दानाय बेफोरजों गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो गोदोनिहायथ' गाव दानानै गावनो गानोमोन बेबायदिना आथिखालावहाय दारेक्ट नुनो मोनला ओ बिदिनो देलायग्रायाव बुङोबा जोङो माखासे गहेना बैफोर गहेनाफोराबो सोलायदों बिदिनो आइब्रु आइलिना मेकप लगायनानै गावखौ समायहोनाय आरो लिसथिख खोथा फुननाय बेफोर गोबाङानो सोलायदों आरो थाव फुननायनि बेलायावबो सोलायदों बेफोर बुंनांगोन बिदिनो दाम दामग्रा देग्रानि बेलायावबो दहाय बुंलांखाबाय आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि मुगायाव जोङो जानाय लोंनाय बै जानाय लोंनायखौ जोङो ज' ज'यैनो जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव एसे आलादा आलादा गावफोरनि जा मोननाय बैफोर जा मोननाय बे जानायखौ नुनो मोनदों अखार ओंखाम जानाय बायदिखौ बिदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो बांसिन सोलायनाय नुदों होनब्ला आङो जौस्रां बे जौस्रां रंजानाय बिनि गेजेरजों सोलायनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि जा बैसागुनि बैसागु फोरबो खुंनाय बेफोरो थै सोलायाखै माबायाखै होनजागोन आरो नोंथाङा बिदिनो जोबस्रांलाङाखै होनजागोन औ नोंथां गोमोनानानै थाङाखै आथिखालावबो बियो खुंजाबाय थानायखौ नोंथाङा बिनि बागै एसे औ नोंथाङा बुं दे
औ माने गोजामजों लोगोसे गोदानखौबो आजावगासिनो दं आरो गावनिखौबो लाखिदों आरो गुबुननि बेखौबो आजावनानै लाफादों बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां
औ नोंथां
सोलायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला
औ नोंथां सोलायनायनि बेलायाव थांङोब्ला आं मोनसेखौ नुनो मोनबावदों बिदिनो गोदोहाय जोङो माखासे खेला गेलेदों बे खेला गेलेनायखौ जोङो माखासेखौ नुनो मोनबा नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बे खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जेरैहाय बुंनानै ला नोंथां बिनो भलिबल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेफोर बैसागोनि सिगां माखासे गेलेनाय बैसागोनि गेजेर गेलेनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथांमोननि जायगायाव बोरै होननानै एसे
जोंनि जायगायावबो आ- आथिखालाव बेफोरबायदि खेला दुला होनायखौहाय नुनो मोननाय जायो। जे ओ जेरै बै बैसागुखौहाय जों जोंना से खालार खालि बाथौआाय फुजा होबाय बिनिफ्राय बैसाग दाननि स्नि अक्ट' खालिहाय गामियावहाय ओम मोनसे ओ पेन्देल ओ लुनानैहाय बैसागु ओ बैसागु रं जानाय बेयावहाय गोबां रोखोमनि मोसानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ खेराइ मोसाग्रा हान्जाफोरखौबो गामि लाना गामि लाबोनानै मोसाहोनायखौ बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो नोंथां बेफोर ओ बैब बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो खेला दुला गेलेनाय। दिरुंबोनाय बायदि बायदि गेले- गेलेनायफोरखौहाय ओम